अ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनदोंना नोंथांसिम?
औ खोनादों।
दा नोंथाङा एसे बेस्थ'फा खामानिफोर मावदों नामा दा नोंथाङा मा खालामदों?
आंथ' ओरैनो दं फुं फुङाव सा लोंदोंमोन माने। औ दसे सम रायलायजागोन बिथाङा
औ माने नोंथाङा माने सा लोंखांनानै दसे सम माने जिरायफैदों बा एसे बेरायफै बेरायफैदों आरो ना।
औ नंगौ।
औ दा नोंथांजों माने एसे खोथाफोर माने एसे बाथ्राफोर सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन माने बांद्राय लाया आरो ना। ओरैनो आंबो माने एक्सारसाइस खालामनानै दसे ओरैनो जिरायलाबायनानै दं नालाय ओंखायनो बरिं मोनदों माने नोंथांसिम माने जास्ट दस मिनिटसो लागोन आरो ना।
औ नंगौ।
औ दा नोंथाङा फ्रिबालाय माने आं एसे खोथाफोरखौ माने सावरायनोबा बुंनो सानदों जेनेबा फुलनि बिसय। दा नोंथाङाबो गोबांनो बाथ्रा मिथिखागोन फुलनि होनबा। दाथ' जों न' न' थाजोबो ना फुल बा बायदिसिनाया जेनेबा बेनिनो खो था आरोना उम आं जे ओ जेसेबा जेनेबा बेसेबां हायो फुलनि बिसय बा मा नोंथांनो सा खिथानोबा बुंनो सानदों जेनेबा आं आं जेसे मिथियो दा नोंथाङाबो गोबां बाथ्राफोरनि बा मिथि थिगोन आंनिफ्राय गोबांसिन मिथियो बेखौ माने नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन आ माने बिनि सिगां जेनेबा आं नोंथांनो फोरमायना होग्रोनोसै आरो ना फुलनि खोथाखौहाय। जों फुल जों जेनेबा जों फोरखौ जों घरे घरे बा न'खर न'खर जों फुल गायो। फुलखौ जों मानि थाखाय गायोबा जोङो जेनेबा मोजां नुनो थाखाय बा समायना बिनि थाखाय ना जों जेनेबा न' न' जेनेबा नों न' लुबाय दा जों जेबो गैयामा ओरैनो हाला लाबा मोजां नङाना दा जों जेनेबा न' खाथियाव जों न' न' सेर सेर गायोबा फोरखौहाय बिबार बारबा बेसेबा समायना बा बेसेबां मोजां मोजां नुयोना जों जेनेबा बेजों मा फुल न' खाथि फैबा सिख्रिफोराबो एकदमबारे ओ बिरथिंला बायोबा बिदै सोब फैयो बेयाव बेसेबां नायनो स समायना जायोबा बिसिबां मोजां नुयोना फुल गायोबा दा बेखौनो बुंनो सानो जों माने फुल गायनांगौना फुल फुलाबो माने नायनो समायना जेनेबा जों जेसेबां हायो जों लामाफोराव गायनांगौ जों गामियाव गायनांगौ बेखौ जों मा नुनो थाङो गामियाव गायनो थाङोबा जोङो जेनेबा लामा लामा जोङो बेरा दुमनानैबा जों लाइन लाइन गायनो थाङोबा जों गेजेर गेजेर गायना होयोबा मा। समायना बा मोजां नुयो आरो बे समाव मा। सिखिरिफोराबो बिरथिंलाबायोना बिराद मोजांसिन नुयो दा जों बेलेगाव जों बेलेग जायगा बा बेलेग माबायावसो जों जोंनि जेनेबा जायगानिफ्राय बेलेग गामि बा बेलेग जायगायाव जोंसो नुनो थांदों माने बिदियाव नुनो थाङोबा जों बेसे समायना बा बेसेबां मोजां नुयो जोंनि गामियावबा मा होनो बिदि गाया बेबा जों मानो गायनो हायाखै गामियाव दा जों बेलेग गामिखौसो जों माने बुहुत सापर्ट बा बुहुत मोजां नुयो बे गामियाव मोजांथारलै जों बेयाव बेराय जों बबाव जों मोजां जायगा बेयावसो जों बेनो थांबाय थायोना जों जेनेबा गायनो हानांगौ न'आवनो बा जों गामियाव गायनो हानांगौ जेनेबा जों लामा सामायाव गायनो हायोबा मोजां जायो बेलेग मानसिफोराबो जेनेबा नुलांबा समायना बिसोर गामिया बेसेबां मोजां बा बेसेबां जोथोन लाखिना लामा बेफोरखौ जों खालियाव दोनाखैबा जों माने लामाफोरखौ मालाय खालियाव दोनाखै लाबायाव लांदां जायगायाव नुदों बेयाव फुल गायना होदोंबा दंफांफोर गायना होदों माने बिबार
औ
बारग्राफोर दा जों सिजोन आन सिजोन बा जों सिजोन मा दंफांफोराबो गोबां रोखोमनि बिबार बारोना गोनोलाय गोथांलाय गुफुरलाइ मानोे जों बिदि गायनो हानांगौ जों सम फैबा मानो दंफाङआबो माने ओ बिबार बारबा मोजां नुयो दा जों बेखौनो माने सेस्था खालामनांगौ जों लामाफोराव गायनो हानांगौबा बायदि बिदिनो सेर सेर न' सेर सेर ना होमबा नायनोबो समायना नुयो गोबां मानसिफोरानो जों गायनो हायोबा माने मानसिफोराबो नायफैगोन बा ओ गोबां मानसिफोरानो गुबुन गुबुननि जायगा मानसिफोरानो बेरायफैगोन दा जोंथ' नुयो नालाय गोबां रोखोमनि जेनेबा गायनायखौहाय ओंखायनो जों फुलखौ गायनो हानांगौ न'आवबो गायनो हानांगौ आरो। जों न'आव गायबा जेनेबा मोजांबो नुयो। आरो जों जेनेबा मा होनो समायनाबो नुयोना औ साइज नुयो जों जेबा न'आव न' सेर सेरफोर गायनो हायोबा जों साइस नुयोबा ओं जेनेबा बिदिनो जों गायनांगौ आरो ना जों गायनो हानांगौ जों गायबा मोजां नुयो आरो दा नोंथाङाबो गोबांनो बाथ बिनि बाथ्रा मिथिखागोन एसेबो आं नोंथांसिम फोरमायना होबाय दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबा मोजां नुसिनगोन आरो ना दा नोंथाङा फंनैसो बुंबा माने आंबो गोजोनगोन नोंथाङा बेसेबां हायो
नोंथांङा थ' नोंथांङा जोबोद मोजाङै फोरबो आङ माने नोंनि सायावनो माने बिथाङा जि होनदोंबो बेनि सायावनो फंनैसो फोरमायनो सानो जे जोङो फुल बागान बा फुल बेफोर जों नुयो जायगा लायै जायगा आरो जोङो फुलखौ माने समायना नु आरो जों मान फुल बा जों बेफोरखौ नांगौ मानो होन थाखाय जोंहा फुल थायो जायगा समायना जायो आरो सिग्रि बिबार बा दाउ बिबारफोराबो मानो बासालाफैयो आरो आरो जोंनि थानो थाखाय समायना नुयो आरो जोंनि जायगाफ्रा आरो सब दंफांनि सब दंफांनि फुल होखायो फुल बारखायो जाहाथे बिसोर फुल बारनानैसो माने फिथाइ होयो फिथाइ जोंङो फिथाइ मोननो थाखाय सिगांआवनो फुल बारगो आरो फुल बाराबा जों फिथाइखौ मोननो हाया मानो थाखाय आं फुलासो जोंनो बिबार ओ फुलासो बिबारासो जोङनो फिथाइखौ माने होयो आरो दा बेनि सायावहाय आं फंनैसो बुंनो सान्दों जोङो माने फुलखौ गायनांगौ आरो जोङो फुलनि जोङो फुलफोरखौ जों जेराव मेरावनुखायो आरो जोङो फुलजोंनो ओंखाम मोननो हायो जायखौ फुल बागान खालामनानै जोङो फुलफोरखौबो जोङो बेलेग जायगानो सेर नांगौ बिसोरनो फाननो हायो आरो जोङो फुलखौहाय माने अबेबा प्रग्रामफोर जादों बा अबेबा मोनसे ओ प्रग्रामफोराव जोङो सोलि सलायनो थाखाय जों फुननांगौ बा बेफोराव जों होयो आरो सोरनिबा हाबा हुखा आरो सोरनिबा बार्डे जोङो आरो सोरनिबा माने पार्टि्फोर जादोंबा जों बेफोराव फुल फुलखौ जों मान होयो आरो जों सोरबा आलासि फैदों बा जों गिदिर गिदिर ओ मानसिफोरनो जोङो फुलजों फुल बिबारजों जों बरायो बेफोरबायदि गोबां फुल ज नुयो आरो फुलाथ' जोबोद सना बेलड खालार बेलग दं बेल दरानो सोरोबा साजा साजागोन आरो अबेबा खालारा बेलेग जागोन आरो अबेबा खालारा ओ गोजा जागोन गोमो जागोन माने बिदिनो समायना रमायना नुयो आरो सब कलारानो सब बिबारानो एखे जाया मानो होनबा सब बिबार बाबोमाने बेलेग बेलेक जाद थायो आरो जोङो बेफोरखौ नना
आरो जोङो बेखौनो आरो आरो बिबार बारोबा बिबाराबो माने मा होनोमोन बेखौ फिथाइ फिथाइबा बे बि दंफांनि ओ बे फुलिनि जोलैफोरखौ बारायहोनो हायो मानो होनबा बे बिबार फैयोबा फिथाइ फैजिगोन आरो फिथाइजों फिथाइ ज गायोबा जों बे दंफांखौनो एखे मोनफिनो बा जों बेलेग दंफां मोनफिनगोन आरो बे एखे फिथाइजोंनो बिदिनो माने जोलैयालसो बेलेग जायो आरो जों गोबां माने नुनो मोनो आरो बेलेग न'फोराव जोंङ साजायनो थाखाय एबा साजायनो थाखाय जों नुयो आरो जोङो गायनानै जोङो माने मानसिफोरखौ समायना रमायना बानु फुस्थदि आरो जोङो माने बेलेग जायगाफोराव बेरायहैयोबा जोङो बिबार बागान बा ना बागान नुनो थाखाय जोङो थांनानै फैयो आरो। आरो जों जाय ओ गोजान जायगानि बिबारफोरा जों माने नुय नुयै जों नुवाबो मालाबा समाव जों बेफोर बिबारखौ नु लोगो मोना बेफोर बिबारखौ जों अबेबा जायगायाव थांनानै नुहैयो आरो जोंनि जायगायाव बा बिबारा गैया जों बेफोरखौ बेलेग गोजान जायगाफोराव थांनानै नुहैयो। बिदिनो माने गोबां ओ रोखोमनि थायो आरो बिबाराबो आरो अबेबा बिबारा जोंनि जायगायाव जाया अबेबा बिरा ओम जोंनि जायगायाव जागोन ओमफ्राय बेलेग जायगायाव जाहैया बिदि जायो।
आरो जोंथ' माने बेखौनो ओ माने बिबारजों जोङो बिजनेसफोर खालामनाय जायो जेरै जों बिबारनिफ्राय जोङो मा मोनो जों बेखौहाय ओै ओ मा साबोनफोराव बाहायगोन जानाय लोंनायफोराव बाहायगोन आरो मैगं थाइगंफोरखौबो जों बिबार बिबार माने मोनसे मोनसे दंफां बा मोनसे
बि बेनि बिबारखौ जों जागोन आरो। जेरै होन जोङो ओ गलाब बिबारखौ जोङो मा होनो ओ बिदिनो जाग्रा जाग्रा मुवा एबा माबा माबिफोरावबो जों बाहायो आरो बिनि रसखौ जोङो ओ जाग्रा मुवाबा जोङो मोजां मोदोमनो थाखाय जों बाहायो आरो जों ओ थावफोरबो बाहायो जेरै ओ मोदोमाव थाव फुनो बा जों मोदोमाव सिम्फु फुनो बेफोराव बाहायो। आरो साबोनफोराव बाहायो बिदिनो गोबां बुस्थु जों बिबारनिफ्राय बस सनो हायो आरो जोङो
ओं बिबारनिफ्राय माने गोबां प्रडाक्टफोर बरनो हायो जेरै आङो जाग्रा थाव मोदोमावफुंग्रा थाव होन बेफोरखौ मोनो आरो जेरै ओ जोङो सेन बा जों पार पिउम होनोना बेखौ जों मोदोमाव सारनानै लायो जाहाथे मोदोमाव साफा मोदोमनायनि आरो जोङो बेफोरावबो जों बाहायो। आरो जोङो ओ बेलेग बुस्थु जोङ बेलेग बेलेग बुस्थुआव बाहायो। बेफोरनि थाखायनो माने एखौ नोंथांनि सिम बेखौ बिथांनिसिम बुंहरनाय जाबाय। दाथ' समाबो जानानै फैबो बिथांनो आं माने एसे खामानि दङ आं बेयाव आवगायनो सानदों।
औ औ दा नोंथांनाबो एसे खामानि दं बेयावनो एसे दोन्थ'लायनाय जासिगोन आरोना नोंथां।
औ औ दे
औ औ